औ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिब्दिनो मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाग्रोबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां आंनिफ्राय नोंथांसिम जाथे मोनाबि गोजोन मोनाबिलिनि जाथे नोंथांसिम जाथे जाहाथे गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां जाहाथे जों नोंनिसिम गाहाम
औ औ नोंथाङा आंनियाव बिदिनो मायबाफोर सोंथि सोंनो दङमोन नामा नोंथां?
औ दंमोन दंनायालाय नोंथां नोंथाङा अब्लालाय एसे आबादनि मागै नोंथाङा फोरमायना होदो नोंथां।
अ जिहेथु जोङो आबादनि बागैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां। जोंनि ओनसोलाव मावनायनि बागै नोंथां जेरैहाय जोङो बिब्दिनो आबादखौ जेरैहाय जोङो गोबां रोखोम
औ नोंथाङा नोंथाङा फार्स्टआव एसे माइ आबादनि बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? माइ आबादनि बुंनांगोन नामा ना मैगं थाइगंनि बुंबाबो जागोन नोंथां आबादनि औ
औ नोंथां बिद्बिनो आं फारि फारि बुंलांसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय नोंथां।
मोजां नोंथां
नोंथाङा दानि जेरै बुंदोंमोन आं बेखौनो बुंनोसै माय आबादनि बागै नोंथां
औ बुंनो हागोन नोंथां।
जोङो बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो नोंथां माइ आबादखौ जोङो बिब्दिनो फार्स्टआव जोङो एबा जोङो गिबियाव जोङो बिब्दिनो बाजार एबा गलानिफ्राय जोङो औ औ बाजार एबा गलानिफ्राय जोङो बिबदिनो औ औ बिब्दिनो जोङो माइलिनि गोनांथि जायो नालाय बेखौ जोङो लानानै फैनाय जायो एबा जोङो जों एबा सुबुंजों सुबुंनो बिब्दि माइलि एबा सोलायलायनायबो थायो नोंथां। औ औ औ बेखौ औ बेखौ सोलायनाय सोलायलायनायबो बिदि खान्थिबो दङ' नोंथां जोंनि बे ओनसोलाव आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जोङो बैखौ लाबोज जिहेथु जोङो माइज्लिखौ लाबोयो बिब्दिनो लाबोनानै जोङो बेखौ बस्था एबा जेनेबा बिदिनो मा रोखोमसे बस थायाव लानानै जोङो बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो जों बेखौ खाथुमबाय खाथुमनानै बिद्बिनो हर हरनै सान साननै बिदिनो जोङो सोमना दोननाय जायो आरोखि नोंथां औ औ औ औ औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बिद्बिनो जोङो बेखौ एबा सानथाम एबा साननैनि उनाव जोङो बेखौ बोखाङो आरोखि ओनथां जाहा-जाहाथे जोङो बेखौ बोख बोखारना दोनो बिद्बिनो सानसेयावबो बोखारना दोनजायो नोंथां बिब्दिनो आदा बेलाबो बोखारना दोनजायो। जेरैहाय जोङो बेखौ बै दैखौ जेनेबा जोङो बेखौ सर हाबथो होननानै जोङो बोख खांना दोननाय जायो आरोखि औ बे बेनि उनाव जों बिनि उनाव जोङो हाय बिब्दिनो दुब्लि फोथाराव जोङो बिब्दिनो दैफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो बै माइलिखौ जोङो फोनो थाखाय नोंथां
औ
बुंनो थाङोब्ला जोङो बिब्दिनो हालेवग्रोनांगौ बि बिदिनो जोङो नांगोल मोसौ एबा मोसौ एबा ट्रेक्टरजों हालेवो नाथाइ जों दानि जुगाव बिद्बिनो मोसौ मोसौजों हालेवनायखौथ' नुनो मोनलिया नोंथां औ बिदिनो बै मेसिन फैबाय नालाय नोंथां जेरैहाय टेक्टरखौ जोङो बिबदिनो हालिएव हालिएवनायाव जोङो बाहायो आरोखि।
बिब्दिनो जोङो टेक्टरखौ बिब्दिनो जोङो जेयाव जाय जायगायाव जोङो बिब्दिनो ओइ बै माइलिखौ जोङो फोगोन बै जायगायाव जोङो बिब्दिनो हालेवग्रोनानै लायो नोंथां बिब्दिनो जोङो दैनि गोनांथि जायो ‌। बिदिनो औ बिबदिनो जोङो बै दैमा एबा बिबदिनो दंग' बिदिनो फिसा फेनला दै बोहैबोनाय जोङो बैखौ जोङो सोननानै लायो बिब्दिनो सोनानै लाहानानै बिब्दिनो जोङो बेखौ फोमोननाय जायो आरोखि नोंथां।
अ नंगौ नोंथां थारै नंगौ।
फोनो हानाय जानाय बायदि जोङो बेखौ फोमोनग्रोनानै लायो नोंथां। औ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बिब्दि औ औ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बिब्दियैनो बेखौ जाहाथे बे हाया दोलो दोलो बैदिनो हाब्रुआ दोलो दोलो जानानै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ जोङो बै माइलिखौ जोङो बेयाव फोनाय जायो आरोखि औ नोंथां औ औ औ फोखांनानै जोङो बिबदिनो एस से दान एबा बिब्दिनो एसे समबो लानो हागौ नोंथां। से दानबो लानो हागौ बिब्दिनो इसे थाबबो ओंखारनो हागौ नोंथां औ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो से दान औ औ नोंथां औ से दानाव नोंथां ओंखारनायाथ' रोखाखा नोंथां बिब्दिनो
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
गोरलै गोरलै बिलाइ खिलि खिलिनाया औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला बो जोङो बेखौ से दानसोआलासे नायोब्लानो जोङो बैखौ गोरलै गोरलैखौ
अ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ औ बिब्दिनो जेरैहाय जोङो बै खैथियाया जानाय लोगो लोगोनो जोङो माइ गायनायनि बेब'स्था खालामो नोंथां औ औ।
अब्ला जोङो माइ गायनायनि बेब'स्थाखौबो जोंथ' बिदिनि बागै खौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा जाहाथे बे हाखौ जों मा खामनांगौ जायो नोंथां औ।
औ नोंथां। जेरैहाय जोङो बिदिनो माइ गायनाय बुङोब्ला नोंथां बिब्दिनो जोङो गिबियै माइ गायनो थाखाय जोङो बिबदिनो रुवानि एबा हाजिरा नागिरनानै जोङो बै खोथियाखौ बै खोथियाखौ फुयो जाहाथे जों माइ औ बै माइलिनि बागै बुंनाया बिदिनो माइलिया देरै देरै देरनानै बिदिनो फोनानै रज'नानै बियो बिबदिनो खोथिया जाहैबाय आरोखि।
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां।
औ औ खोथियाखौ जोङो बिबदिनो फुयो आरोखि जेनेबा न'खरनि सुबुङानो जा बिबदिनो गुबुन गुबुन बै गामिनि सुबुंफोरखौबो जोङो बिब्दिनो हाजिरा एबा रू रुवानि बाग जोङो लिंनाय जायो आरोखि। औ बेखौ जोङो फुनानै लाखांनायनि उनाव बिब्दिनो जोङो माइ गायनो थाखाय बिब्दिनो जोङो ख' खदाल एबा जों गोबां आइजेंजों बै जिं जिंनि आलिफोरखौ जोङो बिब्दिनो दानो आरो खोनानै लाग्रोयो नोंथां।
औ दान
हालौ औ औ नोंथां बुंनो थां बुंनो थाङोब्ला आंनिया एसे गोरोन्थि जादों नोंथां बिब्दिनो जोङो हाल हालेवखांनायनि उनाव हालेवखांनायनि उनाव आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो दैनि गोनांथि जायो दैनि उनाव जोङो जोङो बिबदिनो दैनि उनाव जोङो हालएवो नोंथां हाल एवनायनि उनाव जोङो बिब्दनो हाया मोनोब्ला नोंथां आलिखौ दानखांनायनि उन दानखांबाय नोंथां औ औ बिब्दिनो दानखां नायनि उनाव जोङो बिब्दिनो हालेवखां हालेवनाय खनसे जेनेबा सैसे हालेवनायाव जोङो बिब्दिनो आलिखौ होनानै लाग्रोयो नोंथां आलिखौ खौ होनायनि उनाव जोङो बिब्दिनो औ बिब्दिनो हाया जे जिहेथु जेरै गुरैयै जायो बिब्दिनो दोलो दोलो बिबदिनो हाब्रु जाजोब नोंथाङा औ जेरैहाय खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बि दिनो खोथिया बै खोथिया फुनायखौ जोङो बिब्दिनो बै हायाव जोङो राननानै
होयो जेरैहाय जोङो रुवानिफोरा गायनायनि सुबिदा मोनो मोनो। बिदिनो जाहाथे बिसोरो रोगाया लासे रोगाया लासे जोङो बिबदिनो होफैनाय जायो बै औ बिदिनो गायखांनायनि उनाव खौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां
औ अब्ला नोंथांसिम एसे आं फोरमायना नोंथां
औ नोंथां एसे बुंजाबावगोन नामा नोंथां बिनि उनावनो फोरमायनो हागोन नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ फैयो आरोखि फोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो औ जेरै हासारफोरनि गोनांथि जायो। बिदिनो फोखां गायखांनायनि उनाव बिदिनो सोमखोर गोथां गाबनि जाबोयो बिदिनो
औ
गोथां गाबनि जाबोयोब्ला जोङो बिदिनो मुलिफोरनाय बिब्दिनो सरि गोरोन्थि जादों। माबा एम्फौफोरखौ नायनांगौ जेरैहाय जोङो बिब्दिनो गोबां रोखोमनि एम फौफोरा बिब्दिनो बै माइ माइखौ बिब्दिनो अरफायै एबा गाज्रि रोखोमै खालामो बिब्दिनो जोङो बै एम्फौखौ फोथैनो थाखाय बुंनो थाङोब्ला नोंथां बैखौ माबानो थाखाय जोङो होबथानो थाखाय जोङो मुलिनि गोनांथि जायो नोंथां जेरैहाय जोङो मुलिखौ खौ जोङो सारनानै बिब्दिनो
ओ नोंगौ नोथां नोंगौ।
जोङो बिदिनो माबायो बिब्दिनो बिनि उनाव माइया बिदिनो थरायो। बिदिनो दान मोनथामसो थानानै बिदिनो माया थरायो थरायनायनि उनाव बियो फिथाइ जायो फिथाइ जानायनि उनाव गोथां जायो गोथांनि उनाव बियो बै गोमोन फिथाइ जानानै बैखौ जोङो जाहाथे बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो बै हानाय समालासे बिदिनो जोङो
औ
हायो आरोखि बिदिनो गामिनि सुबुंफोरखौबो जोङो बिदिनो हानो होयो जाहाथे बि बिसोरनो माइ हरगोन होननानै जों सि सोलायै माइ हानो हाय होयो आरोखि बिबदिनो हाजिराबो हायो नोंथां औ औ नोंथां।
अब्ला बैसागु नोंथां
आंनो फोरमायनो गोनां
औ नोङो अब्ला बैसागुनि थां
हो
बेथ' नोंथाङा फोरमायनो हागोनानो दे नोंथां थारैनो हागोन
अ नोंथां नोंथांनिसिमबो नङा आं नोंथां
औ औ औ नोंथाङा थारैनो फोरमायना
मानसि बैसागु बैसा मानसि बैसागु बैसागुनि नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बै बैसागुआव फोरबोआवबो बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो सरासनस्रायै गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनाय जायो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो बेयो बायदि रोखोमनि दिजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानो हागौ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला सिख्ला उनदै गेदेर बयबो देलायफब माफबबै रंजानाय बाजानायै फालिनाय जायो दुइसिन देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव थायो साफ्रोमबो न' न' थांनानै दल फेंफा जाबसिं ज'था औवानि थरखा खाम गंगोना आरि लानानै खनै मोसायै आरो न' बिगोमानि गाहाम हासथायो बे बैसागुनि रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबां बिबोनां एदावलायनाय बिहाव बिखुन बिहामजो जंखायलायनाय गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि बायदि आरो रंजा बाजायै फालिनाय जायोखायनो बैसागुखौ रंजालि बैसागु होनना होननाय जायो नोंथां बैसागुया आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव उदां बोथोरनि थाखाय उदां बोथोरनि फालिथाय फोरबो जाय गोदान बोसोरनि
जागाय जेनननायखौ दिनथियो आरो बेयो हारि हारिमुवारि फोरमायथि आरो दोरोमारि फालिनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम खोख्लैसेयावबो बिसोरनि धोनि धोरोमफोरखौ दिनथियो रंजालि बैसागुआ मानसिफोरखौ खौसे खालामो आरो बिसोरो रंजानाय आरो मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो बिनि अनगायैबो फोरबोफोरा जोंनि हारिमु आरो दोरोमखौ बोजबना लानायाव जोंखौ मदद खालामो बिसोरनो जिउनि खौसेथिखौ सिफायनायाव जोबोद होबोयो आरो नोंथां जोंथ' बैसागुयावथ' ए नोंथां आगोलनि गोदो गोदायनि जिथु जोंहा आबै आबौमोनानो जाहाथे बेखौ फालिबोबाय थाबाय जेब्ला जों बेखौथ' फालि नांखागोन नोंथां मानो होनब्ला औ बेयो मोनसे रंजानाय फोरबो नोंथां बेखौ जों फालिनांगौ नोंथां जों जाथे जोंबो जाहाथे औ जोंबो औ ओ नोथां जों जाहाथे जोंबो बिदिनो उनदै उनदैफोरखौ जोंबो बिदिनो सिखायलांनानै नोंथां जाहाथ थे बिसोरबो बिबदिनो खाम ज'था सेरजा सिफुंखौ औ नोंथां जों बेखौ औ औ मा होनांगौ आरो नोंथां बिदिनो औ नां जों बिदिनो फा लांबाय नोंथां जाहाथे बेबो जोंनिफ्राय जाहाथे जोबनो थाङा नोंथां जों बिबदिनो गोदान बोसोराव जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जों बेखौ फालिलांनाय जायो नोंथां मानो होनब्ला फालि फालिलांखादा नोंथां औ नोंथां जों माने जेखुनु जों फालिबाय जे ब्ला अब्ला फालिलांबाय थाखानांगोन नोंथां जाहाथे बेयो गोदान बोसोरनि मोनसे माबा नालाय नोंथां बेयाव जोङो एसे देलायफब माफबयै एसे बेखौ जोङो गोसो गोजोनै औ नोंथां जायो औ औ औ बेयाव रंजानाय जायो आरो नोंथां औ थार ना जों बेनिखायनो बेखौ फालि लिबाय थानौ मानोना बेयो जोंनि आमथख्ल' होनना बुंजायो आरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौ फालिनांगौ जायो नोंथां औ नोंथां नोंथाङा नोंगौ दे अब्ला नोंथां जोंना माबो जाबाय नोंथां अब्ला लाखिथनोसै नोंथां। जाहाथे नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम जाहाथे ओ गोजोन मोनाबिलिजों जाहाथे सावरायनानै जाहाथे नोंथांनिसिम गोजोन हामलनाय जासिननि थाखाय नोंथांसिम आंनिफ्राय नोंथांसिम जाहाथे नोंथाङा आंनि सोंनायखौ जाहाथे दे बुंनायनि थाखाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे नोंथाङा नोंथाङा दि आंनो बै सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे अब्ला नोंथांजों जोंनियाथ' समा जाबायनो नालाय।
औ गोजोनथों औ दे अब्लालाय।